औ हेलौ खोनादों दे औ औ खोनादों खोनादों।
नोंथा फ्रियैनो दं दा।
औ दङ एकदमबारै फ्रि
औ दे नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा मोनसे आयदायाव सावरायनि सानैजों औ बे आयदायानो जाहैबाय दै जेरै जों दै होनोमब्लाथ नोंथाङा मिथिखायो दैया जोंनि जिउआवहाय बेसे बसे गोनां
औ
मा मा मुलाम्फा होयो मा मा खहा होयो नोंथाङा एसे सुंदयैनो फोरमायना होदो आरो
औ ओ दै होनोब्ला दैनि मुलाम्फा होनोब्ला
औ
गिबियावनो जोङो दैखौ लोंनायाव बाहायसिगोन नङा होमबा? बेनिफ्राय लोंनायनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना हमना लाबाय जों आदार आदार सुनाय
औ
आदार संनाय
औ
ओ बेफोरबादि साखोन सिखोन खालामनायाव बाहायो। बेनिफ्राय जोङो जेरै साखोन सिख खोन खालामनायाव बाहायो होनबा जोङो जेरै गस्ला सुनाय
औ
ओ जि जोम सुनाय न' न' साब फा खालामनाय
औ
बेफोरबादि माखासे खामानियाव बाहायो जों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथा
फाय जों बेनि बादैबो जोङो हमना लाबाय जोङो दंफां-लाइफां गायोब्ला बै दंफां लाइफांफोराव दै होनानै दंफां-लाइफां देरनायाव जों मा खालामो बाहायो नङा होमबा?
औ दै गैयाबानो इसोरबो जाखाया नालाय औ।
अ दै गैयाब्लानो रावबो। थांनानै थानो हाया बायदि आरो नङा होनबा दैयानो जिउवारि जिउवारिफोरनि मोनसे जिउ बादि आरो
औ औ जिउ गोनांफोरनि मोनसे ओ औ
बेनिफ्राय ओ दैखौ जोनो
उम
मानो? मोनो होननानै बुङोब्ला जोंङो दैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुंनाय लोग लोगो जोङो गिब बेयावनो जों हा सिंनिफ्रायनो मोनो नङा होनोमब्ला?
औ हारसिंनिफ्रायनो मोनो नोंगौ।
औ औ बिनिफ्राय जोङो मोनो जोङो जेरै दैमा दैसाफोराव मोननो हायो लैथो लैथोमा बिलो बेफोराव मोननाय जायो ओम बेनि ओमफ्राय जोङो फख्रिफोराव मोननाय जायो दैखरफ्राव मोननाय जायो औ औ
खुनु हा सिङावनो मोननाय जायो आरो बेखौ।
अ गिबियाव हा सिंनिफ्रायनो मोनग्रोयो आरो दैनि फुंखा हिसाबै। बिनिफ्राय जोङो ओ दैखौ जोङो मा होनो अखानि दै हिसाबैबो जों मोननो हायो।
औ औ अखानि दैजों उम
गोजौनिफ्राय मोनो होनब्ला सिगोन आरो
औ गोजौनिफ्राय गोलैनायखौनो अखा होनो नालाय
जों दैखौ बेफोरबायदि मोननो हायो आरो बेनिफ्राय दैयाबो जोंनिया बाहायब्लाबो बाहाय जानायबो थानो हागौ आरो बाहाय जायैबो थानो हागौ आरो दैया।
औ मोननै रोखोमनि आरो माने
मोननै रोखोमाव थानो हायो आरो
औ माबे बायदिया औ माबे बायदिया बाहायजायो माबे बायदिया बाहाय जाया
अ औ औ औ औ दा
जोङो जिउआरि हिसा बै जों मानसि हिसाबै आरो जोंनि बाहाय जानाया आलादा बेनिफ्राय गुबुन जिउआरि जेरैबादि ओ बि फां लायफां जिउ जिबि जिब जुनार बि बिसोरनि बाहायनाया एसे आलादा। आलादा जायो आरो दा जोङो मानसि हिसाबै जों ओ दैखौ बाहायो होननानै बुङोब्ला
औ।
जोङो हासिंनिफ्राय मोननाय दमखलनि दै बेनिफ्राय बिखौ जोङो मा होनो फिल्टार बाहायनानै
औ माने औ साबसिन गोग्गोसिन जानांगोन। आरो
गोसिन जानांगोन आरो जों थाखाय औ औ माने जों बेखौ फिल्टार आरि खाल माने खालामनानै गोग्गो खालामनानै लानाय जायो आरो नङा होम
औ दैजोंनो
गो नंगौ नंगौ। जों बै गोग्गो दैैफोरखौसो ओमफ्राय लोंनाय जायो आरो नङा होमबा? जों ओफ्राय जानाय जानाय लोंनाय फोराव बाहायनाय जायो ना
औ गोगो दै लोङाबा जोंनियाव गोबां दै जोंबो गोबां बेमार सोमजियोना। बेनि थाखायनो गोग्गो दै लोंनांगोन उम।
ओमफ्राय जायफोरा जोङो गोगो नङै दै बै दैफोरखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायो आरो। जेरैबायदि जि जि सुनाय बा बायदिसिना ओ न' लिरनाय न' साफा खालामनाय ब बेफोराव बाहायो आरो।
औ दंफां लाइफां मैगं-थाइगंफ्राव।
अ अ बेफोराव।
औ।
जों जाय जिरादखौ जों जागोन बै जिराद जानायफोरखौ जों साफा खालामनो थाखाय जों गोग्गो दैखौनो
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
जाहाथे जोंनि देहायाबो गोग्गो थानाय बादि आरो।
औ दैजोंनो दैजोंनो गोबां बेमार ओं। दैजोंनो गोबां बेमार सोमजियोना बेहाय गोबां बेक्टेरियाफोर थायो बिनि थाखायनो जों गोग्गो दैखौ लोंनांगौ आरो बे गोग्गो दै फोरजों साफा खालामनांगौ जायो बे जाग्रा जि बुस थुखौ जागोन बे आदारफोरखौ
उम उम नंगौ नंगौ। बेनिफ्राय ओ जोंनिया मा होनो मानसिफोरा आरो माखा खासे दैफोरखौ थोंजोङैबो लोंनाय नुयो जोङो। जेरैबादि बहाबा हाजो
औ नंगौ।
फ्राव थानाय ओ सुबुंफोरा उम बै मानो हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय बै निजोरानि दैफोरखौ लोंनाय जायो आरो
उम बियो गोग्गो साफा जाखायोना? बियो। लोंनाय जायो ओ ओ‌
बिदिनो माखासे दैखौ जों थोंजोङै लोंजायो ओमफाय माखासे दैखौ जों थोंजोङै लोंजाया आरो
औ दै गुबुंले दै बेफोरखौ जोङो लोंजाया आरो
लोमजाया आरो बेनिफ्राय जोङो दैखौ जोङो आमो मा होनो बाहायनो हायो होनबा दैखौ जों आरो माखासे खामानियावबो बाहाय बावो आरो
औ मा मा खामानियाव बाहायनो जायो।
दा जेनेबा दैखौ जोङो जों दा कारेन्ट कारेन्ट दिहुननायाव दैखौ जों दैखौ बाहायनानै जों कारेनट दिहुनो आरो नंङा होनबा
औ नङाबा जों मोब्लिब मोननाय नङाना।
औ औ मोब्लिब मोन्नाय नङा आरो आथिखालाव दैजोंनो मा होनो माखासे गिदिर गिदिर खामानिया जागासिनो दङ आरो
औ
जों मोब्लिबखौ जों दैजोंनो मोनदों नङा होमबा?
औ नंगौ
औ जों फंसे बाथ्रायाव जुदि बुंनो थाङोबा दैया माने बेसेबा माने बोलो गोरा होनना बुंनो हागौ आरो
औ नोंगौ नोंथां
मा बायदि बोलोगोरा होनना बुङोब्ला दैया दैया जोंना अरखौबो खोमोरनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां अर औ अर खामनायफोरावहाय दै लुना होबाथाय अरा गोमोरो
अरा गोमरो खिन्थु ओ दैखौ खिन्थु अरा फोराननो हायाबो जानो हागौ आरो
औ नोंगौ
ओंखायनो जों नायनो थाङोब्ला दैया बिराद बोलो गोरा आरो खिन्थु जों नुनायावसो नुयो जेबो नङा नरमेल बादि नुयो नङा होनोमबा?
औ नंगौ आरो बे जानाय जों जि आदाराव बाहायोना संख्रि बेफोरखौबो जों बे लैथो गेजेरनिफ्राय दैनिफ्रायसो मोननाय जायो आरो
नोंथाङाबो मिथिखागौ। औ
औ दा बिदिनो बेनिफ्राय जोङो दैनि फ्राय औ दे बुंलाय
औ दै गैयाबा जों जिउआव मा मा खहाफोर जानो हागौ?
दै गैयाब्लाथ' जों गुसुङाव बुङोब्ला गिबियावनो जिउ जिबिया थांनानै थानो हाखानाय नङा आरो। मानो होनबा जोंनि‌ जायखि जाया जोंनि सोलेराव आरो जोंनो दै दैनि बिब बाङानो बांसिनखा। बियो मानसि अह मानसि हारिनियावल' नं हानद्रेदाव सेभेन्टि ना सेभेेन्टि फाइभ थायो खोमा।
औ सेभेेन्टि सेभेन्टि फाइभ बिदि फारसेन थायो।
औ औ होनबा बेफोरबायदि जोंफोरबादि जायखिजाया जिबिनोनो बेफोरबादि दैनि गोनांथि जायो आरो बिसोरनि देहायावबो। औ।
दै गैयाबानो माने जिउआनो जिउआव थांना थानाया गोब्राब थार आरो।
नंगौ नंगौ। दै दैनिफ्राय जोङो संख्रिफोरखौबो बानायनाय जायो नामा?
औ संख्रि ओं लैथोनिफ्राय।
दैयाव दैयन दैनिफ्रायनो मोननाय जायो ना। अह लै-लैथो औ लैथोनिफ्राय मोनो। औ औ। दा बै लैथो लैथोमाफोराव जायफोराव मा दङ जोंनिया संख्रि दङ बैफोर सं ख्रिनि बिबाङा जुदि बाराब्ला आरोना। बेयाव मोनसे रहयस' बाथ्रा दङ आरो जोंना।
औ दे।
बि र-रहयस' बाथ्रा बेनो जेनेबा जेराव माने संख्रिनि बिबाङा बारा बै बिबां बारानि लैथोआव जों जेब्ला हाबगोन ना हाबोब्ला बै लै थोआ जेसेबां गोथौवानो जाया मानो नों बियाव गोदोलांनाय नङा आ
औ माने गोजौनानै थागोन।
नङार' नों गोजावनानै थागोन आरो बे बिदि आरो बे मोनसे जोंनि रहयस'जन बाथ्रा आरो औ औ। दाथ' जों मा होनना बुङो
औ दै गैयाबाथ जोंनि जिउआव गोबां खहा जागोन।
औ खहा जागोन
औ माखासे माखासे जायगाफ्रावथ औ औ नंगौ। माखासे माखासे जायगाफ्रावथ जेरै राजस्थानफोर बेफोराव दैखौनो मोननो थांनो नागिरा
दै नङाब्ला माने जेबोआनो गैखाया दा जेरै बेबायदि जों जुदि दै गैयाबा दा माइ गायनाय बो थोर जों माइखौनो गायनो हानाय नङा
औ नंगौ दैजोंसो माइ गायनो हायो नालाय औ जानाय आदारानो गैया होननायसो
उम औ औ
दै थाबासो सोब खामानिखौनो मावनो हाजोबो आरो
औ औ नंगौ
होनबाथ नोंथां औ सम जाबाय उम दोनथ जासिगोन नोंथां नोंथां सिम दैनि सोमोन्दै एसे गुवारैनो फोरमायनानै थाखाय गोजोननाय थाबाय दे
दे औ